अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मोजाङै दंना?
औ मोजाङै दं नोंथां नोंथाङालाय?
नोंथांनाव इस ओ नोंथांजों एसे सावनो सावरायनो होननानै सानदों नोंसांना सम दंना?
औ दङ नोंथां सावरायजागोन सावरायनो हागोन नोंथां
नोंथांनि ओ नोंथांनि सायाव आङो जाग्रा बिफां मैगंनि सायाव सावरायनो सानदों
औ नोंगौ
ओ नों नोंथाङा ओ आं मैगं जा हाग्रा मैगं ओं ख्रै। मोनजाफेरनायनि मुं मख'नो हा
नोंथाङा खनसे सोंफिननो हागोन ना?
औ हागोन ओ नोंथाङा मोनजाफेरनाय ओंख्रै बर'नि मुंदांखा ओ मुं बख'ना
औ हागोन नोंथां। जेरैहाय अनला सबायाइजों साम' नार्जिजों अबा अमा गोबां रोखोमनि दंबावो
नंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
ओ अनला खारैखौ माबायदि सङो नोंथाङा ओ मिथिगौ ना?
ओ आंहा एसेबां रोंगौथिथ' गैया। अनला खारैखौ संनायाव जाखिनि आदब खायदा बाहायो बेखौ आं मोनथिजोबाबो जानांगौ। मानो होनोब्ला बेखौ जोंनि आइजो माहारियासो संनाय जायो।
औ नोंथाङा जाखिनि मोनथिगौ बे खौ फोरमायना होनो हागोन ना।
औ। जोंहा अनला ओंख्रि संनायखौ आं खोनानाय बदिब्ला
अ नंगौ।
ओ गिबियावनो माइरंनिफ्राय अन गुन्दै देनानै लानाय जायो।
औ नंगौ।
औ अन गुन्दै देनाय देनानै ला खांनायनि उनाव बेखौ जोङो बेजों लोगोसे अन गुन्दैजों गोसो जोंहा ओ औवा मेवाइ होफानो मोनोब्ला बिराद मोजांसिन जायो।
औ औ गोथाव जायो।
गोथावसिन जायो। दा औ। अनला ओंख्रि संनायनि आदब खायदाखौ आंहा रोंगौ थि गैयाब्लाबो आं जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ जेरै औवा मेवाइखौ जोङो ओ थावजों एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो नङा ओ आरो बिनि उनाव जोङो खारै होनाय जायो खारै होयोब्ला जोङो खारै होखांनायनि उनाव जोङो बेयाव अनला ओंख्रियाव ओ हालदै होनाय जाया एबा रं होनाय जाया
औ नंगौ
बेयाव बायदि रोखोमनि ओ रं माब-मस्ला होनो हायो। रं होनाय जाया जेरै बानलु मस्ला ओ जिरा मस्ला बायदि दुन्दिया मस्ला बायदि होनो हायो। ओ खायफाया होआलासे बो जायो ओ बिदिनो जोङो ओ खारै खांनायनि उनाव जों दैखौ होनाय जायो। दैखौ होनायनि उनाव जोङो जेब्ला दैया गोदौयो अब्ला बै माइरंनिफ्राय गुन्दै खालामना लानाय बे गुन्दैखौ जोङो ओ एसे दै गलायनानै जेब्ला दैया ओंख्रिनि दैया गोदौङो अब्ला जोङो ओ गलायना लानानै गुन्दैखौ एसे दैजों गलायना लानानै जोङो ओं बेयाव होनाय जायो दैयाव। होनायनि उनाव जोङो जेब्ला संख्रि होनाय जो ओ संख्रि होनो सम जायो अब्ला जों नांगौ बिबांनि संख्रि होनाय जायो। बिनि उनाव जों ओंख्रि महर मोननाय जायो।
नंगौ।
हेलौ
थारैनो औ नंगौ नोंथां। खोनानानै जोबोर गोथाव जागोन बायदि मोनखादों। दा बेनि अनगायैबो नों नोंथाङा गुबुन ओंख्रिफोरनि बागै बा ओंख्रि संनायनि आदब खायदाखौ मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां जेरै साम'जोंं सबाय। सबाय खारै ओ नोंथांनां फोरमायनो सानो
नंंगौ फोरमायनो हागोन।
खौ जों संनो थाखाय जोङो जों साम'खौथ' डाइरेक्ट मोना। औ खनसे लागैनो मोनखाया। जों साम'खौ जोङो दैमा दैसानिफ्राय लानाय जायो‌ एबा हाखरनिफ्राय लाबोनानैबो बोखांनानै लाबोनाय जायो जेरै ओ गुरनानै जेखाइजों गुरनानै लाबोनाय जायो। आखाइजों खननानैबो लाबोनो हा। हायो सान सानद्रैजों बालायाव दङबोला बालानिफ्राय सानद्रिजों बोखांनानै बालाजों लाबजों बोखांनानै दैयाव एसे सुस्रानानै बेखौ मोननो हायो जों सामु खौ आरो न'आव लाबोनानै ज मोजां बेखौ साननै सोमनां दोननाय जायो बेथ' सानसेयावनो जाजाया नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
सोमनाय जायो साननै सोमनायनि उनाव जों बेखौ बिनि दाखोनखौ दाखोन थायोना नोंथां। साम'आव औ बेखौबो खानानै जोङो ओ आरो सोमबावनानै ओ खारजि खारजि गोखैजों निमु गोखैजों जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जों बोखांनानै संख्रिजों ओ मैलाखौ मैला थायोना नोंथां। साम'आव बेखौ जोङो दोखो दो खो हुग्लिनानै गोजों खालामनांगौ जायो बे बिखंखौ साम'नि बिखंखौ ओ जिहेथु ओ दाखोनफोरा लेथ्राफोरा खारो बिनि थाखायनो जोङो हुनांगौ जायो।
नंगौ।
बेनि उनाव जोङो ओ सामखौ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो एवफ्राननानै लानांगौ जायो साम एवफ्रानखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायखौ दसे सम सोमनानै लाग्रोनाय जायो सोमनानै लानायनि उनाव जों सबायखौ दैनिफ्राय बोखांनानै आरो सारायाव होनानै एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो एउफ्रानखांनानै जों खारै होनाय जायो खारै जेरै धोन्दिया मस्ला रं मस्ला बायदि होनो हायो बेनि उनाव जों गोलाव लुनानै होयो थु लुनानै रदैयाव गारसननानै होनायनिसाय उनाव जेब्ला दैया गोदौओ ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला जोङो मोननोसै समाव नांगौ बिबांनि संख्रि होनाय जायो संख्रि होनायनि उनाव जों ओं ओह सबाय आरो सामखौ ओंख्रि महरै मोननाय जायो बिनि उनाव जों जानो हायो
खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों
औ नोंथाङा नारजि मैगंखौ सिनायो जानो हागौ
औ सिनायो
औ बेखौ मा माजों संनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
बेनि सोमोन्दैथ आंहा जेबो एसेबां रोंगौथि गैया थेवबो आं नु खाजा होननानै मिथिनो मोननाय जायो
औ
दा जोंहा नारजिजों अमाखौ औ जानायाव बे खौ नार्जि अमा ओंख्रि महर लाहोनो थाखाय माखासे आदब खायदा बाहायनाय जायो
औ
दा बेनि सायावनो जोंहा आं फोरमायनो सानदों बेनि सायावनो माखासे बाथ्राखौ आं फोरमायनसै सान्दों
औ
नारजिखौ जोंहा गिबियावनो सोमनानै दोनद्रायनाय जायो सोमनानै बेखौ जोङो रुइ होनानै लाग्रोनाय जायो
अ नंगौ।
आरो बेनि उनाव जों अमाखौ बा हाथायनिफ्रायबा बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोंङो बेखौ फोराननानै दोनोब्ला साबसिन जाबावो आरो फोरानालासिनो बेखौ रुनानै रुनानै लाग्रोयोब्लाबो साबसिन जायो आरो रुवाब्लाबो जों ओरैनो एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनो हायो दा जोंङो अमा बेदर खौहाय एवफ्रामग्रोनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो मोजांङै एवनानै आधा एसे खोब मोन मोन थाराब्लाबो आधा एवफ्रामनानै जों लानाय जायो दा बेनि उनाव फाय बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोंङो दै होनाय जायो, दै होनायनि उनाव जोंहा मा नारजिखौ होनाय जायो बेयावहाय।
औ नंग
नारजिखौ होनानै माखासे सम जोंङो गोबाव नेनांगौ जायो।
औ नंगौ।
सिम नारजिया रुया अब्लासिम जों बेखौ दै गुदुंङाव ग्लोब ग्लोब गोदौ होनानै उ लानांगौ जायो।
औ नंगौ।
सम नि उनाव जेब्लानोखि नारजिया रुइगोन अब्ला जोंहा माखासे होनो गोनां मस्ला बा जायखिजाया जोंहा ओ ओंख्रियाव होफानो गोनां मस्ला मस्लिफोरखौ होनो गोनां जायो जेरै हाय स संख्रि बानलु आरो जिरा मस्ला बेबायदिनो हाइजें गोबां रोखोमनि थायो। बेखौ जेब्लानोखि मोनगोन औ नोंथांङा माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन ना?
औ नोंथां ओ बे नारजिखौ जोंङो मानसि थैनाय एबा बेयाव बाहायनाय जायो बेखौ जों मानि थाखाय बाहायनाय जायो नों नोंथांङा फोरमायनो हागोन?
बेनि सोमोन्दैथ' आं जेबो मिथिया नोंथांङा जुदि मिथियोब्ला फोरमायना होनो हागोन।
औ ओ थारैनो बुंनो सानदों आंङो नारजिखौ जों मानसि थैनायाव मानो बाहायनाय जायो होनब्ला जोंङो मानसि थैनाया जाहाथे ओ जोंङो बिदाय होनाय रसम जायो जों होनाय बायदि फाल साननानै लायो जों नारजि खौ दांङोब्ला एबा नारजि बेखौ नारजि अरगारनायबो होननानै बुंनाय जायो जिहेतु सोमोन्दो गारलायबाय जोंङो बिदि होननानै ओ बर'फोरा मानिनानै लायो बा
नंगौ।
बेखौ जोंङो मानसि सावखांनानै फैनाय समाव ना गोरानजों एबा आरो अन्थाइ होनानै जोंङो अर जुगुन्दै लानानै आ आखाय हांनाय खौ नुनो मोनो एबा आं नुबोगासिनो दंङ। ओ बिदिनो जों नारजिखौ मानसिया जाहाथे जोंनि सोमोन्दो गैलिया बिदि होननानै नारजि अरगारनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ। औ नोंथां।
समाबो जानानै फैबाय। ओ कलखौ जां दान्नो हासिग
दे गोजोनथों थां गोजोन्थों नोंथां।